हेल'
हेल'
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खुलुमबाय नोंथां औ
अ' नोंथाङा दायो खोनादोंना मोजाङै?
औ मोजाङै खोनादों
औ दे होमबालाय जोङो बे समावहाय जोङो मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायगोन हय
औ औ जागोन दे
आयदायाथ' दा दै दैज्लां बोथोरनि सम नालाय दा थ' गायनाय फोननि सम गायनाय फोनायनि सम ज' बिथाङा बे गायनाय गायनाय फुनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन। गायनाय फुनायब्ला औ गायनाय फु फुनाय होनोब्लाथ' जोङो बयबो दायो दैज्लांनि बोथोर नालाय जोङो ओ गोबां जोंनि न'खरफोरावहाय जोंनि गामि बर' न'खरफोराव गोबां बिदिनो गंफ्रोमबो न'खरफोरावनो माइ गायो। बिदिनो दायो खोथिया फुदों माइ गायदों बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावो आरो ओ जोंनि साइडआवहाय। ओ खालि माइ गायनायल' नङा ओ माइ गायनायनि अनगायैबो जोंनि ओ जोंनि साइडथिंजाय जिंखा, खुमब्रा, लाव, आरो भल बेफोरबायदि खेथिफोरखौ मावो आरो बा केरेला, बटल उम बेफोरबायदि आबादफोरखौ जोंनि साइदावहाय मावनाय जायो आरो। ओ खोनादोंना औ माइखौथ' औ माइखौथ' गायो जोंनि साइडआवहाय बयबो माने दायोथ' गायनाय फुनायनि सम बा जोङो दायो माइ गायनानै लायाब्ला उनाव माखौ जानो बेफोरबायदि जाहैयो नङा होमब्ला नोंथां? बेनिखायनो जोंनि औ जोंनि बर' न'खरफोरा बा जोंनि ओ गामि गांखनफोरावहाय दायो दैज्लांनि समाव गोबाङानो माइ गायो। बेफोरनि अन गायैबो गोर बेफोरबायदि आबाद फोथार ओ लांदां जायगाफोराव बिदिनो खेथिफोरखौ खालाम खालामनाय जायो आरो बेफोर खेथिफोरखौ खालामनानैहा ओ जोङो ओ गोबां रांखावरिबो खामायनो हायो आरो ओ जोंनि ओ जोंनि साइदथिंजाय ओ गोबां बिदिनो गुबुन हारिफोरनि बेबायदि बेफार खालामग्रा दा बिफोरबायदि जोंनिथिं न'आवनो फैनानैहाय बेफोर आबादफोरखौहाय बोखांनानै बिथांमोना बायनानै लाङो आरो बिथांमोना बायनानै लाङो। ओ जोङो बिदिनो न'खर सलायनो हायो आरो। बेफोर आबाद ओ बेफोर आबादफोरखौ मावनो थाखाय जोंनो गोबां रांनिबो। गोनांथि जायो नालाय ओ दा बेफोरखौ जोङो गायनानै फानो बा जोङो गामि खाथ थि खालानि सखा बजारफोरावहाय थांनानै बेफोर मैगं थाइगंखौहाय फानो। बेजोंनो जोङो गोबां बिदिनो न'खर सुफुंलांनो रां खामायनो हायो। आरो बिफोरबायदि आबादफोरखौ मावनानै जोङो गाव गावनि नांगौखौबो सुफुंनो हायो। बा गथ' गथाय फरायनायाव न'खर दैदेननायाव न'खर सलायनायाव बेफोरफोरखो फाननानैनो जोङो ओ गाव गावनि नांगौखौ बिदि ओ फाननानै बे रां मोननायफोरजों गाव गावनि नांगौखौ सुफुंनो हायो आरो। ओ नोंथांनि साइडथिं मा मा खेथि खालामनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ फोरमाय जागोन नोंथां।
औ औ।
बेनो नोंथाङा जेबायदि बुंलांबाय बे सैथोमार सैथोखा मानोना बे आबाद होनोबोला नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जों बायदि बायदि रोखोमनि जोङो आ बाद मोननो हायो बा आबादफोरखौ जोङो बिदि खालामनो हायो। ओरैनो जेनेबा आबादखो खौ जेनेबा बेखौ जोङो मोननै समबा मोननै बोथोराव जों बेखौ ओरैनो जेनेबा थोंजोंयै नायोब्ला मोननै बोथोराव जेनेबा जों माबा गायनो हायो आरो जेनेबा मोनसेया जाबाय दैज्लां बोथोरनि ओमफ्राय आरो मोनसेया जाबाय मेसें बोथोर बोथोराव गायनाय थिग बेबायदिनो जेनेबा दैज्लां बोथोरावहाय जोङो जेनेबा दा माइ गायनायखौ माइ गायनायखौ नुनो मोनदों ओमफ्राय आरो फारसेथिं बिथिं जुखामफोरखोबो गायो जुखाम-जुग-जुखामनि आ बादाबो दा दैज्लां बोथोरावनो जायो आरो थिग आरो दा थिग बैबायदिनो आरो दैज्लां बोथोराव मोननाय फिथाइनि बेलायाव जोङो दा बे रैमालिफोरखौ दा मोननो हागोन। दा बाजाराव दा बाजाराव दा बाजाराव गोबां बेबायदि रैमालिफोर ओंखारबाय। बेफोरो दैलां बोथोरनि जेनेबा आबाद होनानै जोङो मा होनो। बेखो मोन ओ दैज्लां बोथोरनि आबाद होननानै जेनेबा जोङो बुंनो हायो आरो। मानोना बे दै-दैज्लां बोथोरावनो खालामो जिहेथु बेनिखायनो बै दै-दैज्लां बोथोरनि आबाद होननानै जोङो बुंनो हायो आरो थिग बेबायदिनो आरो थिग बेबायदि बिदि आरो नोंथाङा बुंनाय बायदि बे बहल जिंखाफोरबोथ' जेनेबा बे दैजलां बोथोरावसो बांसिन जेनेबा बेबायदि जेनेबा एभेलेबल जोङो बाजारफोराव मोननो हायो आरो। नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो थिग बेबायदिनो जेनेबा जों बैफोरनि जेनेबा बे आबादफोरनिफ्राय बो जोंबो जेनबा जथेसथ' आथिखालावबा जोङो जौगाबोनायखो रांखान्थि बेलायाव गाबोनायखौ जोङो ओ नुनो मोनबोदों आरो नों
औ औ औ नंगौ नंगौ।
जोंनि जोंनि जेनेबा आसामावथ' जों आं जेनेबा बेबायदि जेनेबा आबाद ओ माइ आबादखौथ' मावो अब्लाबो जेनेब बा जोंनि बे आसामावहाय बांसिन जेनेबा गावनि न'खराव जानो थाखाय एसेबो जेनेबा आबाद मावनायखौ जेनेबा जों नुनो मोनदों। नाथायबा गुबुन हादरफोराव गुबुन हादरफोराव बे अनथाव अन्ध्र प्रदेशफोराव बा बिथिं बिहारफोराव जुदि बिथिं जुदि नायोब्ला बिथिंजाय ओरैबादि गुवार गुवार सासे मानसि हानो एकस' बिगा दुइस' बिगा तिनस' बिगा बेबायदि बिसोरो बेबा बिदि आबाद मावो आबाद गायो माइनि समाव माइ गाय गोन ओमफ्राय आरो मेसें बोथोरनि समाव बे सेम जायगायावनो सेम दुब्लियावनो दैलाङाव माइनि आबाद मावगोन मेसेङाव आरो बेयावनो बेसर फोगोन लाइ फोगोन मुला फोगोन। बायदिसिना जेनेबा बेफोरबायदि जेनेबा बिसोर जेन आबाद मावनानै बिसोरो माने रांखान्थिनि बेलायाव बिसोरो जोबोद जौगानो हादों आरो जोङो बेफोरखौ जोङो ओ जेनेबा ओ नुनो मोननो हायो आरो। मानोना बे आबादनि गेजेरजोंबो मानसिफोरा ओ माने बे रां खान्थिनि बिथिङावबा जथेस्थ' जेनेबा बे आबाद मावनानै माने जोङो जौगाबोनायखो
औ औ नंगौ नोंथां नोंथांनि बुंनाया सैथो
दाथ' जेनेबा जोंनि आसामावहाय मावो मावो ना थाय जेनेबा बांसिन जेनेबा बे न'खराव जानायनि थाखायसो जेनेबा टारगेट खालामनानै बेखौ थांखि लानानै जेनेबा आबादखौ मावो आरो औ दे दे जेयानो जाथों माने अब्लाबो बेखौबो जेनेबा जोङो ओ न'आव जानो थाखाय बे खो आबोद खालामबाबो जों बेखौ जेनेबा सम सम सम बायदियै जेनेबा फैसा नांगौ जायोब्लानो बेखौ जेनेबा जों फाननानै फाननानै जेनेबा जोंनि बे न'खराव नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ जोङो जेनेबा ओ जि बिनि जि फाननानै जि फैसा मोनगोन बा जि रां मोनगोन बेखौ जों जोंनि बे नांगौ जानायफोर जोङो सुफुंनो हायो आरो नों
औ औ नंगौ नंगौ।
आबादानो बे बे आबादाबो जोंनि थाखाय जेनेबा जोबोद गोनांथार मानोना जों बे माइ आबादखो ओ माइ आबादाथ जेनेबा मावनायाव एसे खस्थ' दङ अब्लाबो दिनै गासै दिनै गासै बुहुमनि मानसियानो माइ माइ आबाद मावनानैसो जेनेबा थांनानै थादों मान नोना माइ आबादखौ माव माबोला जोंथ' ओखामखौ मोन जानाय नंला बेनिखायनो दा बुहुमाव बुहुमाव ओरैबायदि मोनसे जायगा गैया जेरावनोखि माइ आबाद मावा। बेबायदि जेनेबा जायगा गैया होननानै जों जेनेबा बुंनो हायो आरो। मानोना बुहुमनि सुबुं गासैबो सुबुङानो बुहुमनि गासैबो मानसियानो बे ओंखामखौनो जानो थांना थादों जिहेथु बिनिखायनो जेनेबा जों बुंनो हाया आरो बुहुमाव बेबायदि ओ माइ आबाद मावग्रा बा बेबायदि जिखुनु आबाद मावग्रा जायगा गैया होननानै जों जेनेबा बुंनो हायो आरो दै जेनेबा बे हांखो जा बि लाबाय थादों थिग बेबायदि जों जेनेबा ओंखामखौबोथ' जोङो बे ओंखामखौनोथ' जेनेबा जों जानानै थांना थादों नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ ओम।
बे अंखामा बबेनिफ्राय फैदों बे बे जेनेबा बे आबादारिफोरा आबाद मावदों बिसोरो खस्थ' खालामदों बिसोरो खस्थ' खालाम थों बिसोर खस्थ' खालामनानै गावनि जानाय गावनि जानाय आन्थाखौ लाखिनानै बिसोरो आरो जि जि एक्सट्रा दंबावो बेफोरखौ बिसोरो बाजाराव फानो आरो बे बाजाराव फान फाननाय बाजाराव जे फाननो लांनाय बेखौ जाय जायफोर मानसिफोरा दिनै जेनेबा आबाद मावा साख्रियाल मानसिफ्राथ' आबाद मावा बिसोरो बायनानै लाङो बा बिसोरो माइरं महरै बायना लाङो आरो बेबायदिनो जेनेबा बिसोरो जायो आरो जुदि जुदि बे मानसिफ्रा जुदि आबाद जुदि मावामोनबा बे साख्रिया मानसिफोराबो जेनेबा बे ओंखामखौ मोनजानाय नंला आरो।
औ औ नंगौ।
बेनिखायनो साख्रि यानो जा गोरिबानो ना धोनियानो जा माने जोंहा बे गासैबो जेनेबा ओंखामनि गोनां थि।
औ औ औ औ।
औ।
बेबायदियाव थि थिग बेबायदिनो जोंनिथिंबो थिग बेबायदिनो जोंनिथिंबो मावो अ बिदिनो माइनि समाव माइ आबाद मावो दा बिदिनो जेनेबा खायसेया माइ आबाद मावब्लाबो बिदिनो जेनेबा मैगं थाइगंफोर गानो बानलुफोर गायो गायनानै बिदिनो फानो बेफार फालांगि खालामो बेबायदि जेनेबा खालामनानै बिसोरो जेनेबा गावनि जेखौ खुंबोबाय थादों आरो नोंथां।
औ औ औ।
बेनिखायनो दा दा जेनेबा मा होनो दा बिदिनो अनेक जेनेबा बिदिनो आबादफोर दङ दा सोरबाया जेनेबा थालिरनि आबाद खालामो मैगं थाइगंनि बानलुनिु जु खामनि माइनि बिदिनो जेनेबा बायदिसिना आरो जाय जाय जेनेबा जि जिखो जेनेबा एसे मुलाम्फा मोनो मोनदों बेबायदि जेनेबा मानसिफ्रा दिनै बेबायदि आबादफोरखौ मावनानै जेनेबा गावनि जिउखौ जेनेबा बिदिनो खुंबोबाय थादों आरो नोंथां।
औ नोंथांनिफ्राय गोबां ओ नोंथां नोंथांनिफ्राय गोबां खोथा मिथि मिथिनो मोनैफोरखौ मिथिनो मोनबाय बिनिखायनो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर। बे समाव जोंनि होखाजानाय सम बायदि समा जोबनानै थांबाय ओ। बेनिखायनो बेखिनियावनो थुंगेनाय जाबाय। औ दे गोजोनथों।